औ औ खुलुमबाय नोंथांख
थाङा माबोरै दङ?
अ आं दासान्दि मोजांथआनो नोंथाङालाय?
औ आंबो मोजाङैनो दङ
औ औ
नोंथांजों आं दिनैहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों।
औ औ
औ नोंथां। दाथ' फिथाइनि बोथोर नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ नोंथाङा ओ मा फिथाइखौहाय जानानै बांसिन मोजां मोनो जेरैहाय दाथ थाइजौ थाइजौ दङ खान्थाल दङ लिसु बिदिनो बाय बिबायदि फिथाइफोर दङ आरो ना नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा ओ बुंनानै होलाय।
औ औ दा न्दिथ गोबां थाइजौ। लेसु, खान्थ थाल बोथोरानो बेनो नालाय
औ नंगौ
थाइनि बोथोर दाथ' आङो बांसिनहाय बेफोरबायदि आं बांद्राय फिथाइखौ जाया जानायानो नाथाय आं बांसिनहाय थाइजौखौ एसे जायो आरो माने गोबांसिनानो थाइजौ खौनो बांसिनै जानाय जायो आरो हो बेफोरबादि खान्थाल लिसु बेफोरखौ आं बांद्राय जाया आरो
औ
मोजां एसे बांद्राय मोजां मोना आरो माने लेसु जाबाबो बो बेफोरबायदि एसे लोमजानायखौ नुनो मोनो नालाय
औ नंगौ अब्ला नोंथाङा थाइजौखौ जानानै मोजां मोजां मोनो आर ना
औ औ
औ बे थाइजौखौहाय जोङो गोरलैयाव आसारबो खालामनो हायोना नों थां
औ औ माने जेब्ला औ फिथाइया थाइजेनगोन।
औ गोरा जायियाव आरो ना गोरलै समाव औ
खौ हाननानै जोङो माने बेखौ हानबाय हाननानै बेखौ बिगुरखौबो गारा। माने बेखौ फिसा फिसा हानानै
औ
ओ जे-जे-जेराव जोबदोन जायो माने आसारखौ जाय जेराव दोनना लायो बेवहाय सोनानै दोनना दोननानै माने गोबाव सम सोनानै दोनो आरो अ बेवहाय नांगौखिनि जा नांगौ आसार आसार बानायनायाव जा नांगौ बेखिनिखौ होनानै
होनानैहाय बानायनाय जायो सोना दोननाय जायो आरोना औ
बिबदियैनो गोबाव सम औ औ
ओ बिनिफ्राय आसारथ' बानायनो हाबाय बिनि उनावहाय जोङो ओ जे ओ जेथिया थाइजौआ एसे ओ थाइजौआ राबाय आरोना मोनथ'यियाव रानाय समावहाय जोङो बेखौ ओ बानलु संख्रि बिदि होनानैहाय गोथाङावनो हानानै जानोबो हायो आरो ना?
थाङा जाबाय, जाबायना जायाखै बिदि?
ओ आंथ' थाइजौखौ बांसिन माने गोथां गोथां समावनो जानो मोजां मोनो। आं मोनबा थाय आं गोमोनथायाइजौ बेफ बेफोरबायदि बांद्राय जाया आरो। आं गोथां थाइजौखौनो बांसिन जानानै मोज जां मोनो। ओ आंबो बेफोरबायदिनो जायो जानाया ओ जानानै बेफ बायदि गोथाङावनो हानबाय हाननानै एसे रानायखौ हानबाय हाननानै बेखौ फिसा फिसा हानानै बेफोरबायदिनो जानांगौ जानायाव जा जा थाइजौजों जा जा लाफानानै जा जायो। जेरै संख्रि बानलु होबाय बेखिनियानो औ बेखौ हानानै जाबाय आरो बिब्दिहायनो जायो आरो। थायजौआबोथ' दाना बेफोरबायदि गोदैबो दं गोखैबो दं। ओ बांसिनहाय आं ओ गोखै थाइजौफोरखौ माने बेफोरबायदिखौ बांद्राय जानो हाया आरो माने। आं बांद्राय जाबाय थाया नालाय एस से जाबानो हाथाया खैनाय जायो खैनाय मोनो आरो।
औ नंगौ औ
नोंथाङा नोंथाङा माबायदिहाय माने मा मा थाइखौ बांसिनै मोजां मोनो जानो।
आङोथ' मा फिथाइ होनना बुङोला आङो थाइजौखौ मोज जां मोनो आरो खान्थालखौबो जानानै मोजां मोनो।
औ औ नंगौ उम खान्थाल खान थालाबोथ' दा दासान्दि गोबाङानो। बिनो मा बिजाबा मोनबाय मा बिजाबा मोनाखै आरो।
औ नंगौ जों जोंनियावबो मोन। थाथ'वाखै दा। गोथाङैनो दङ औ बे। खौहाय खान्थाल फिथाइखौहाय जोङो गो गोरलैयावबो। ओ बेखौहाय। फाजा एवनानै जानो हायो न नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंगो
अ नोंथाङा जाफ फेरबायना जाफेराखै?
औ आं बेफोरबायदि माने आङो बुंनो थाङोब्ला।
औ।
ओ खनसेल जाबाय आरो। ओ खान्थाल बेफोरबायदि। खान्थाल गोरलैखौ। माने। जोंनावहाय मोनसे फुजा जादोंमोन आरो।
औ नोंग।
खौ जोङो आं बावबाय मा फुजा होनोमोनथाय बे अ हाबाब फिलि हाबाब। गुुसलि। ओ बेवहाय जोंहा लास्ट टाइमआवहाय। गासिबो बेफोरबायदिनो ज' जालायनानै। माने मोना मोनाहाय औ औ। गासिबो ज' जालायनानै जायो आरो बेफ
अ।
ओ बेवहाय। ओ बेफोरबायदि संदोंमोन आरो गोरलै खान्थाल।
औ।
दाइखौ जोङो माने। जाय हाबा फिस्लायाथ जोंना माबायावनो जायो नालाय। मा होनो बैसागु समावनो जायो नालाय। ओ बैसागु स अमावहाय। खान्थाला थ बेफोरबायदि थायफा थाइनै थायो औ गोरलै जायो औ औ बेखौ हाननानै। हाय माने बेफोरबायदिनो संदों आरो। उम बुंनायावहाय ओं बेवहायनो। गिबि मोनजा थों आरो ओमफ्राय दाथ जानाय जायाखै। बेहाय बेवहायनो मोनजादों दा। साननाय जायाखै आरो।
औ आंबो खेबसेल मोनजाबाय नोंथां।
औ औ नों।
अ नआवनो नआवनो बानायदोंमोन। ओ भाजा एवना जादो आरो ना मोजाङानो जायो। जानोबो बिनिफ्राय। बेखौथ ओ नोंथाङा। जाफेर खायाखै नामा दिनैसिम? खान्थाल फि थायखौ। गोथाङै बा गोमोनै।
अ आंथ जायो जानाया बेफोरबायदि बांद्राय जाया आरो। ओ खान्थालाथाय औ औ खान्थाला बेफोरबायदिथ मा होनो सिङावहाय। फिसा फिसा मा होनो बेखौ कखाय। थायो नालाय औ बे मोनसेबा मोननै जायो आरो बांद्राय बेफोर बेबायदि जाया ओ गोमोनखौथ आं जा नो हाखाया हो। गोमोनखौ आं जाखाया गोथांखौसो। मोनफा मोननै जायो आरो। औ आं गोथां गोथांखौसो जायो।
आबो गोथांखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो गोमोन। खौहाय जानो बायो।
औ औ।
मोजां नाङा आरोना गोमोन। खौ जानानैहाय गोथांखौ बांसिन मोजां नाङो औ आङो बिनि बेनि सिङाव गोबां बेगरफोर थायोन नो थां बेखौहाय जोङो बि-बिनि बेगरखौहाय जोङो ओंख्रिबो जानो हायो आरोना
औ औ नोंगौ बेखौ खौबो जोङो बेगर दिहुननानै बे बेगरनि सायावनो आरो बिगुर थाबावो बे गरनि सायावहाय आरो बिगुर थाबावो सोर बे बिगुर खौ गारनानैहाय जोङो इसे सम दैयावहाय सोमना दोननानै बेखौ हानानै जायो आ
औ
खान्थाल जायखौ खान्थाल बेगर जानाय होनो ओ बेखौ जोङो ओरैनो गो जा एवनानैबो जाजायो ओ ओमफाय औ सावनानैबो जाजायो औ औ मैगंफोरावबो होजायो ।
औ बे खान्थाल बेगरखौहाय जोङो थास' आथिं मेगंजोंहाय जानो जोबोद गोथाव नाङो आरोना जों थास' आथिं मै था बेफोरबायदि होनानैहाय जोबोद गोथाव मोनजायो नोंथाङा जाफेरबायना?
औ जोंहा बेफोरबायदि जायो जानायालाय आं बेफोरबायदि थेवबाबो बांसिन आङो खान्थाल बेगर होनोबा बांसिन आं सावनानैहाय जानो मोजां मोनो आरो
औ
सावनानैहाय आं बांसिन सावनानै जायो आरो खान्थाल बेगरखौहाय।
औ आङो औ आं
बे मा होनो बेखौ बेखौ जाया आरो बांसिनहाय आं खान्थाल बेगरखौ जायो आरो सावनानै
औ
अ
आङो बांसिनहाय खं जानानै मो जां नाङो आरो
औ औ नोंगौ नोंगौ जायखौ जोङो ओ आलु बायदियैनो मोनजायो आरो ना बेखौ संबाथाय संनानै जायोबा आलु आलु बायदि जायो सावनानै आं बांसिन बिदिनो सावनानै जानो मोजां मोनो आरो। औ दाथ' आरो फिथाइ होननानै बुङोब्ला लेसु, लेसु, खान्थाल थाइजौ आरोहाय गोबां दङ ओ नोंथाङा लेसुखौ जानानै मोजां मोजां मोना नामा?
लेसुखौ जानानै मोजां मोनो ओ बांद्राय जानानै मोजां मोजां मोना एसे थाइसे थाइनै बेफोरबायदि जानानै मोजां मोनो बांद्राय जानो बायो औ आरो नोंथां जों बेफोरो फिथाइ-सामथाइखौहाय ओ फाननानै बो रां मोनो आरोना।
औ औ। औ नंगौ।
दासान्दिहाय बेफोरबायदि ओ जों आबाद मावनायखौनो नुनो थाङो आरोना बेफोरबायदि फिथाइ-सामथाइनिबो। औ गोबां ओ बेफोरबायदि गोबां माने आबाद मावनानै गोबां जौगानायखौबो जों नुनो मोनदों।
औ
फालांगारि-फालांगियारि हाय एसे जौगानायखौ जों नुनो मोनदों दों आरो दासान्दि।
औ नंगौ औ आरो नोंथाङा ओ आनारस जाफैबाय नामा? जायखौ जोङो बुङो रैमालि।
औ औ औ औ औ
औ मोजां मोनो मोजां मोजां मोनो दा जानानै?
औ औ औ मोजां मोनो। बेखौ जानानै एसे गोदैबो जायो।
औ नंगौ।
औ
खायसे-खायसेयै एसे गोखै खैबो थायो नामा। बियो औ। ओम।
ओ एसे गोखैबो थायो गोदैबो थायो आनारसाहाय एसे माने गिदिर जादबो दं फिसा जादबो दं।
औ।
गिदिर जादा एसे गिदिर जायो ओ फिसा जादा एसे फिसा जाद जायो। ओ आङो ओमफाय ओ गिदिर जादखौ जाफेरबाय आरो फिसा जादखौ दासिमबो मोनजाफेराखै औ गिदिर जादखौ जाफेरबाय आङो नोंथाङाबो जाफेरबाय नामा।
औ जाफेरबाय आंबो औ। अब्ला नोंथां दोनथ। थनोसै। साबायखर नों। थांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय। दे बिदिब्ला।